थां औ
ओम बे समाव जों बिदिनो जिब जुनारनिखौ रायलायनोसै दसे जिब जुनादनि जिब जुनार होनोब्ला जोंहा मोननै रोखोमाव जिब जुनारखौ राननाय जायो। जेरै हाग्रानि अनबारिनि नङासै उम जेब्ला जोङो न'नि होनोब्ला ला लाइक मोसौ बोरमा सैमा मावजि आरो बिदिनो गराइ आरो रोखोम रोखोमनि जिब जुनारफोरखौ जों फिसिनाय जायो आरो जेराव अरनबारिनिखौ होनोब्ला जोंहा मोसा मुफुर बिदिनो मोख्रा बिदिनो मै आरो बिदिनो फिसा फिसा जों मिथिजोबै जुनारफोर थायो आरो ओ दिनै जोंनि न'आव मा दङ मोसौ उम
उम
जोंनि न'आव मोसौ दङ मैसो दङ नङासै जोङो मोसौनिफ्रायबो मुलाम्फा खालामनो हायो जेरै गोबोर हासार दा हासार थायोब्ला जोंनि आबादफ्रा मोजां जायो। जेरै दा जुनारफोर थायोब्ला जोंहा माबे मुलाम्फाबो दं दाय बिदिनो फालांगिरि खालामनाय जों फाननानै मा मोननाय इनकाम जानाय नंगौ ना नङा आरो जोंहा जेब्ला जोंनि मिथिंगायाव दाावसिन दाउला थागोन बा बिदिनो जिब जिब जुनार थागोन अब्ला जोंहा मिथिंगाया माब सम
होम लोगोसे मोसौ थायोबालाय माने मोसौआ फिसाबो होयो। आरो लोगोसे लोगोसे गाइखेरबो मोनजायो गाइखेरफोरखौबो फाननो हायो रिमट सिस्टेमनि आरोना। गोबां रोखोमनि मोननो हायो। हेलौ